औ
औ
औ खोनादोंना नों
औ औ खोनादों
अ मा खालामना दं दा नोंथां
आङो ओरैनो उन्दुगलांलाबायनानैसो दंमोन नै
गरम ना बोथोरा नोंथां
जोबोद गरम
औ
दा नोंथाङा फ्रि दङ'बा होमबा ओरैनो मोनसे टपिक लानानै रायलायनो नामा जों
औ औ रायलाय जागोन दे
ओ टपिगा मोजां जागोन बायदि मोनदों आङो नोंथाङा माबायदि मोनो हमना ला जोङो गोदो ओनदैयाव जोंनि लाइफ स्टाइला माबायदिमोन जेनेबा जोङो ओनदै समाव गेलेनाय गेलेनानै समफोरखौ माबायदि बारहोबोखो बेफोरखौनो आं सावरायनो सानदों आरो नोंथां जेन बै समखौ जोङो दा रायलायनायनि गेजेरजों गोसोखांनानै मोनसे गोजोननाय लानो हायो खौ आं सानदों आरो औ गेलेनाय होनोबाथ' जोङो मोनथिखायो नङा होमबा जों गोदो जोंनि समाव ओनदै समाव गेलेयाबानो थानो हायामोन नङा होमबा जोङो गेलेनानैनो गेलेनानैनो फरायसालिफ्राव थांनो बालायनाय ओंखामफोर जानो बावलायनाय बेफोरबायदि गोबां जायोमोन ना? आरो फरायसालिखौ थांनानै ग'बोनाय लोगो लोगो डाइरेक्ट सोरनिबा न'खराव हाबनानै डाइरेक्ट गेलेबोनाय जायोमोन जोंहा आरो बिनि गेजेरावनो फरायसालिफ्राव थांनाय समाव जोङो जोंनि समाव बै जि मोनसे जिर'नि होननाय मोनसे मोनोमोन गेलेनो थाखा
औ औ
बे समावबोथ' जों फरायसालियावनो गोबां गेलेयोमोन नङा होमबा?
औ
ओनदै समाव गेलेनाय होनबा जोङो गोबां दङ'जोंनि समाव आंनि गोसोआव आरो हमना ला बेबायदिनो लोगोफोरजों ज'मा ज'मा थाखोमालायनाय आरो बेबायदिनो रेदि होननायगिरि बिमा थालायनाय बिदिनो गोबां दङ'मोन आरो ओरैजाय आरो अनथाइनि माखासे खेलाफोर गर गेलेनाय हाख'र खिख'र गेलेनाय आरो ओरैजाय जोङो ज'मा ज'मा लोगोफोरजों आइथिं आखाइ होनानै बारनाय गेलेलायनाय फारसिथिं आरो बै नारें जुमब्रा फोर बल खालामना गेलेनाय बेबायदिनो गोबां दङ'मोन आरो
औ
खेटु गेलेनाय बेबायदिनो बायदि बायदि आरो
औ औ
जोङो गोबां गेलेयोमोन नाथाय आथिखालाव बेफोरो बेफोरखौ जोङो नुनो मोनला नङा होमबा
औ औ नंगौ
आथिखालनि गथ'फोरखौ नुयोबा आरो जों ओनदै समाव गेलेबोनाय थाङोबा गोबां सोलायनायखौबो नुबाय आरो जोङो
औ
दा नोंथाङा बे गोदो जों ओनदै समाव गेलेबोनाय बा नोंसोर गेलेबोनाय नि सोमोनदै सुंद'यै बुंनो हागोन नामा?
औ औ गेलेनाय होननानै बुङोब्लाथ' जोङो ओनदै समाव गोबां सुबुङानो गेलेनानै मोजांसो मोनखायो आरो
दा ओ गोदोथ' जोंनि समाव बिदि मबाइल बायदिसिना बिदिनो बाहायनाया गोबां खममोन आरो दं दंबाबो माने केपेदनि मबाइल बिदिसो दंमोन दा जोंथ' माने खेफेदनि मबाइलखौलाय मा नायनो जेबोआनो नुवा नालाय ओंखायनो माने जों बेफोरखौ माने इन्टारेस्ट नङामोन आरो बेफोर माने मबाइलफोरजों दानि गथ'फोरासो माने मबाइलाव बिदि कारटुन बायदिसिना बिदि नायो दा जोंनि समावथ' जों बेफोरखौ नायाबो मिथियाबोमोन आरो जेब्ला दा जोंहा माने लोगोफोरजों गेलेनाय बा लामा सामा दुब्लि फोथार स्कुल बायदिसिना बेफोराव गेलेनाय गोबां गोसोआव दं आरो जोङो जेरै ओ थाखुमालायनाय गेलेनाय नोंथाङा जेरै बुंलांबाय थाखुमालायनाय गेलेनाय ओमफ्रायो आरो बिदिनो मा होनो दैफोराव सानस्रिलाबायनाय गेलेनाय बेफोरखौ जों गोबां गेलेयोमोन थब्ल'नाय बादायलायनाय सानस्रिनाय बादायलायनाय औ बेफोरखौ गोबां गेलेयोमोन आरो जोङो ओमफ्राय जोंहा ओंखाम ओंख्रि गेलेनाय बेफोरबायदिबो जेरै गोबां गेलेयोमोन जोङो माने बिफां बिलाइफोरखौनो फैसा बानायनाय एबा लेखा बिलाइफोरखौ हासिनानै फैसा बानायनाय बिदि खालामगोन आरो जोङोथ' दंफां सिं सिं सोरनिबा दंफां सिं थालिर दंफां सिं बिदिफ्राव जि ओंखाम ओंख्रि गेलेयोमोन आरो ओमफ्राय सिन बोना लालायलायो आरो आरो नैबे नैबे खिनिया जोंहानि न' बिदि होनलायलायनानै आरो ओमफ्राय बेयावनो दखानिबो थालाय लायगोन बिदि गेलेयोमोन आरो
औ न फिसा फिसा बानायलायना लायोमोन ना
औ बेखिनि माने बाउनडारि बेखिनि नि आंनि न' आरो बिदि आरोओमफ्राय आलासि जाफैलाय गोन बेबायदिनो बे न'आवनो इफोरबायदि आरो माने गोसोखांब्ला माने इन्टारेस्ट माने बै बे समाव थांफिननो लुुबैनाय बिदि मोनसे साननाय फैयो आरो
औ नंगौ
बे ओंखाम ओंख्रि गेलेनायावथ' जोंनि जोंनियाव आरो जोंनिफ्राय एसे गिदिर गिदिरसिन दङ जेनेबा आदामोन बिसोरबो जों जों गेलेयोमोन आरो इसे गिदिर गिदिरमोन बिसोरो ओमफ्राय जोङथ' उन्दै उन्दै ओमफ्राय होमबाना बिसोरो जोंखौ जि खामानि मावहैसिगोन आरो थगायनानै ओमफ्राय मालफोर बुथुमना लाबोनफिनसिगोन गेले नानै ओमफ्राय अ नोंसोरो बिदि बुथुमना लाबोआबा जों नोंसोरजों गेलेया बिदि होनलायलायो आरो ओमफ्राय बिदिनो जोंहाबो उन्दै नालाय बुथुमना लाबोसिगोन गेलेनो लुगैनानै ओमफ्राय बिदिनो गेलेलायसिगोन गोबां गेलेयो ओमफ्राय आरो जोंना बिदि दंफां दोनि बे मिथिंगानिफ्राय मोननाय बिबार बायदिसिनाफोरखौ खर'फ्राव थुना लानानै गेलेला बायोमोन बिदि ओमफ्राय सेन्देलनि मा होनो बेखौ पिटु गेलेनाय ना मा होनना बुङो ओ सेनदेल औ औ जाबनाया बल खुुबैलायनाया बिदिखौबो जों गोबां गेलेयोमोन आरो उन्दैयाव ओमफ्राय औ बेखौ गेलेयो ओमफ्रायो मा होनगोन थाखुमालायनायखौथ' गेलेबाय गर गेलेयो यो ओमफ्राय गराबो मोननै मोनथाम जादनि दङ जेरै बिदि साब मा होनो बेखौ अन्थाइ गरबा लानानै गेलेनाय आरो अन्थाइ बिसथा थ्रिस दा बिदि लानानै ओ सिन बोलायलायनानै गेलेनाय बिदिफोरखौ गेलेयोमोन आरो
औ नंगौ
औ आरो उन्दै समावथ' जोङो माने जै न'निफ्राय ओंखारलांबाय न'आव फैफिननोनो मिथिखाया आरो ना माला मोनादों माला मा जादों जेबो मिथिया जानाय लोंनाय बावजोबखायो आरो गेलेनायजोंनो ओमफ्राय बिदिनो गेलेनायनि गेजेरजोंनो मालाबा बुलायलायसिगोन लांलायलायसिगोन गाब यलायसिगोन बिदि गोबां जायोमोन आरो लोगोफोरनि गेजेराव औ-औ दा बे बेफोरबो मोनफा मोनफा जोंनि थाखाय माने मेम'रिस होननानै बुंनांगोन आरो
औ औ
औ ओमफ्रायो बिदिनो जोंनाथ' दैफ्रावबो बिराद गेलेहैयोमोन जोङो
औ ओरै जोङो बान्दो औ दैमाफ्राव दुदाय बान्दोफ्राव बारजोमला बायनाय
औ-औ-औ
आरो बेयावनो जोङो बै खर' दांलायनाय गेलेनाय बेफोरबायदि गोबां गेलेयोमोन आरो दैयाव
औ दैयाव ओं गोबां खेलफोर गेलेनो हायोना दैयाव जेरै थब्ल'नानै नों बेसे गोजान थांनो हायो बेफोरबायदि सानस्रिनानै नों बेसे गोजान थांनो हायो बेफोरबायदि गोबां गेलेनो हायो आरो ओमफ्राय थब्ल'नानै नों बेसां गोबाव थानो हागोन बेफोरखौबो गोबां गेलेयोमोन आरो आव औ जोंथ' गोब गोजौ गोजौ हाब्रांफोरनिफ्रायनो बाज्रो रुम लाबायनाय बिदि गोबां गेलेयोमोन आरो ओमफ्राय न'आव फैबाथाय बुजाला बायोमोन मालाबा मालाबा
औ मालाबा बिदिनो लोगोफोरजों जमा गेलेनानै बिदिनो दै लेथ्राफ्राव बान्दोफ्राव दुगैबोसिगोन ओमफ्रायो जोङो रायजानो गिनानै जेनेबा दुगैयाखै होननानै बिमाफ्राथ' सिनायखायोमोन ना थाव फाननाय गैया मा गैया ओरैनो सायसफ्रावनो सिनायखायो मेगनफ्रा गोजा गोजा जायो बेफोराव बुजायोमोन आरो
औ-औ नंगौ गोबां बुजालाबायहाबो गोसोआव दं आरो आंखौथ' आं थमाने जै उन्दै समाव जै न'निफ्राय ओंखारलांनो मोनबाय आंथ' मोनायाबा न'आवनो सफै आरो ओमफाय बुजासिगोन आरो फैयोबाथाय खानाबो दोनजानाय एसे गोसोआव दंबावो आङो गेलेनो थांबाय थानायनि ओमफ्राय जेबो ओंखाम सोंखाम जाया माया बिदि गेलेहैबाय थायो नालाय ओमफाय जोङो आरो बिमा मोना ओमफाय बिदिनो उन्दै समावथ' बयबो गेलेनानै मोजां मोनखायो दा जोंहा स्कुल फोरावबो बै समाव जोंनि समाव आरो बिदि हाफ टाइम बिदि होयोब्लाथाय जेरै जोंना जिर'नि होनोना बिदि होयोब्ला माने गेलेनो थाखाय बा स्कुलनि गथ'फोरनि गेलेहोनो थाखाय माखासे गेलेग्राफोरबो सरकारा हरखायोमोन ना
औ-औ-औ
औ बिदि हरोमोन आरो दा बेफोरजोंबो जों गोबां गेलेला बायोमोन ओमफ्राय स्कुल फ्रावबो बिदिनो उन्दैयावथ' जोङो काबादि बेफोरखौ बांद्राय गेलेयामोन ओमफफ्राय सिउ गेलेनाय ना मा होननानै बुङो बेफोरबायदि गेलेयोमोन ओमफ्राय गुद गुद गेलेनाय बिदिफोरखौ गेलेयोमोन आरो ओमफ्राय हौवासाफ्राथ' औ मारबलफोरबो गेलेयोमोन
मारबल गेलेयोमोन औ मार बेबायदिनो मार्बल गेलेनानै गोबां बुजाबाय आङो आइजों जोंहा आइआ माने मार्बल गेलेनो होथ्रामोन आरो आसुगुरफ्रा आखाइफ्रा लेथ्रा जायो फारसेथिं आरो बे बुस्थुखौ बायनानैसो गेलैनांगौ नालाय जुवा सिस्टेमनि जायोमोन नालाय बे बुस्थुआ गेले-
औ औ
गेलेनो होथ्रामोन आरो होमबाबो गेलेखुमायोमोन बेबायदिनो मालाबा नुबा मिथिबा रायजायो बुजायो अबावबा सोरनावबा मारबल गेलेदों होननानै‌ खोनाबाथाय दायरेक थांनानै‌ बे बायदिमोन आरो गोबां बुजादों आरो मोन- सेया जाहैबाय ना बोननाय उन्दै समावथ' बिराद ना बो- नोमोन जोङो ओजों फरायसालि बिनिफ्राय गबोनाय लोगो लोगो डाइरेक्ट जेनेबा बोरसि बाथा लानानै बिलोफ्राव थांखायोमोन आरो बान्दोफ्राव ना बोननो बे समावबो मोनाबाबो फैनो रोङा नाखौबो बारा मोना मालाबा मोनो जाखिनि मोनो बेजोंनो बिराद गोजोननाय मोनोमोन ओमफ्रायो दै लेथ्राफ्राव बेबायदिनो थाहैनाय जायो ओमफ्राय बेबायदिनो लेखा फरायनो गोसो जाया बेफोराव गोबां बुजानाय जायोमोन आरो फरायफैनाय समफ्राव टेनथाव लाबायसिगोन बेफोराव बुजानाय जासिगौमोन आरो गोदोनि समफ्रावथ' आरो जोंनि दानि बायदि लाइटफोर गैयामोन नालाय जों बाथिजों फरायोमोन आरो टेबोल सियार बेफोरबायदि फरायनायाव फरायनाय गैयामोन नालाय गोदोनि समाव बस्थाफ्राव जिरायनानै फरायोमोन बे समाव मालाबा बेबायदिनो नाफोर बोननानै मेंना फैनानै फरायनाय समफ्राव थेनथावनानै बे बाथिजों खानायफोरा खामस्रिं जालाबायनाय बेफोर जायोमोन आरो जों सिगां
नंगौ जायोमोन आरो बिदिनो उन्दै समाव गोबांनो
जोंनियाथ' बाथिफोरसो दंमोनना लेम बाथि बेफोरबायदि जोंनि समाव माने गन्थं गुदुङानो गोसोम जालाय लायनाय बिदि फरायनांगौ बिदि जायोमोन
मोसुगुरफ्रा खामजाला बायोमोन
औ औ माने औओं गोबां गेलेयोना उन्दै समावथ' मेंनानैनो फातताखौनो मोनला बिदि बिदि जायो आरो औ
मोजां मोनबोना बे समा दाबो गोसो खांबा बिराद मोजां मोन आरो
औ माने जोङो थानफिननो औ औ
आथिखालनि बायदिथ' जोंनाव मबाइलबो गैया फारसेथिं टि भिफोर नायबाबो सोरनिबा गामियाव न'खरसे थायोमोन बेयाव जोम जोम थानानै थि बि नायहैनाय उन्दै समाव
औ
गोबां जायोमोन आरो बै सोरबा मालिक न'खरनि बिगोमाफ्रा जेनेबा उन्दै गथ'खौ सोहोआ खानस्रि खानस्रि मोनामो दुगैया मानसिफ्रा मोनामजोबो ड्रेस खुगा बिदि होननानै दोनोमोन नालाय होमबाना बेफोर समाव जोङो जेनेबा गोदोनाथ' साथाय बेराफोर थालाबायोना एन्जुरफ्रा बेफोरजों एन्जुरफोरखौ जोङो एन्जुर जोंनो नायखुमा हरलाबायनाय जायोमोन आरो मोजां मोनो जेनेबा बे समखौ गोसोखांबा
औ मे थांफिननो लुगैलायनाय आरोना बै समफोराव दा
थांफिननो लुबैलायो औ नों मालाबा बिराद मोजां औ मालाबा बिराद मोजां नायफुबाय थानायावनो नोङो बै एन्थेनारफ्रा बोरैबा लोरिनानै
औ औ
बे गोबां जायोमोन आरो
औ औ
जोंहा दानिफोरखौ नायोब्लाथ' बिदि गेलेनायफोरखौ दानि गथ'फ्रा जेबबोखौनो मिन थिया आरो जेनेबा माबो माबा मोन दि गेलेनाय ओंखाम ओंख्रि गेलेनाय बायदिसिना बेफोरखौ गेलनो थाखाय बिमा बिफायाबो माने हाजों गेलेयो बिदि होननानै हगारनो बानाय बिदि जाबाय आरो ओमफ्राय गेलेनो थांनो लोगोफ फोरजों थांनो नागिरबाबो माने मबाइलखौसो थुसोमनानै होनाय बा मबाइलखौनो नाय हाद्रिजों गेलेनाङा न'आवनो था बेफोरबायदि आरोना दा ओ बेफोरबायदि खालामनाया ओ माने